औ।
औ खोनादों ना? हेल' खोनादों ना नोंथां? औ आंखौ खोनादों ना?
हेलौ।
हेल'।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
आंथ' खोनादों।
औ औ। ओ दायो बेस समाव आङो दैमा दैसानि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों।
औ सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै
औ।
ओ ओ दैमा दैसा होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि गामिनि साखाथियाव गोबां ओ गामिफोरावनो गामिनि साखाथिफोरावनो जों दैमा दैसाखौ नुनो मोनो नङा होनबा? बे जाय दैमायाव जाय दैमायाव गोबां ओ सुबुंफ्रा ना गुरनानै बा नाहा मैहा थांनानै सेन सानानै बिदिनो दैमानि बायदि मैगं थाइगं खानानै जों जानायखौ नुनो मोनो। आ बिदिनो जोंनि गथ' गथाय गासैबो बोराय बुरैफोरखौबो जों दुगैनो थांनायबो नुनो मोनो ओ बुंनो थाङोबा दैनि बिफावआ जोंनि समाजाव गोबां बिफाव दं। दा नोंथाङा दैमानि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों दैमा दैसा सेर सेरनो थाबोनाय जोङो आंबोथ' जेराव थ थायो जोंनियाव बिलो दङ। दैमा दङ बेफोरबायदि बिदि आरोना। अब्ला दैमा दैसा जोंनि जिउआव जोबोद बिहोमा होयो आरोना दैमा दैसा थानायखाय दैमा दैसा जिं जिं जों गोबां मैगं थाइगंफोरबो मोननो हायो दैमा दैसा जिं जिं मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खानानै गोबाङानो फानो बेफार फालांगि खालामो आरो
औ
बे न'खरावनो जोंहा दैमा दैसा थायो नालाय दैमा थायोबाथ' फुख्रिबो थाखागोन न'खराव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो गोबाङानो ना फिसियो ना फिसिनाय खौ जायो बेल' नङा आरो दैमा दैसा थायोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो दैमा दैसा निफ्रायनो जोङो जेस सारनानै बा बेफोरबायदि मा बुंगोन बे खौ
औ
माबा माबि सानानै बा दैमानिफ्राय बेफोर बे बदि मुसियारिसाबो नाखौ हमनो हानाय बेफोरबायदि जोनथोरारि लानानै बिथांमोना ना-नानि बेफार खालामनानै बिदि सोलिनो हायो आरो गोबाङानो बिनिफ्राय दैमा दैसा फिसा थायोब्ला जोबोद मुलाम्फा जायो आरो जोंफोरा जों बेफार फा लांगि खालामना जानो थाखाय नानि बेफार खामनो जोबोद मोजां जायो आरो बेखौ
औ औ
नोंथाङाबो फोरमायजागोन आरोबाव
औ औ ओ जोंथ' नुनो मोनबोदों जोंनि बे गामि ओनसोलाव जेरै दैमा दैसा दं बे दैमा दैसायावनो जोंनि सुबुंफ्रा ओ‌ थांनानै ओ ना गुरनाय बा बायदि मैगं थाइगं खानायजों लोगोसे जोंनि ओ आबाद फोथारावबो जा दै नांगौ जानाय बे दैखौबो जों दैम दैसानिफ्रायनो बोनानै आबाद फोथाराव होनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि जा आबाद फाथो आबाद बे फाथोखौबो जोङो ओ‌ हानानै बजा बजा खालामनानै दैमा दैसायाव सोमहैनाय ओ सोमहैनानै ओ बेनि बेखौ जिरनाय सुनाय बेफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि ओ‌ सुबुंफोरखौबो थांनानै दैमा दैसायाव जि सुनाय दुगैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनबावो जे जोंनि गोबां ओ जोंनि समाजाव ओ गोबां सुबुंफ्रानो दैमा दैसा याव बायदि गंगा फुजा माबा फुजा बेफोरबायदि गोबां फुजाफोरखौ होनायखौबो जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा आ बुंनो थाङोबा दैमाया दैमाया गोबां बिफाव दं आरो दैमा थायोब्ला‌ ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो नाहा-मैहा थांनानै ना गुरनानै ओ बे नाफोरखौनो हाथाय बाजाराव फानहैनानै बिनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बायनानै लाबोनो हायो बै फालांगि खालामनाय रांजोंनो ओ आं बेखिनिखौ बुंनो सानो आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आरो मा बुंनो सानबावो
औ नंगौ दा बेनो जों हा दैमा-दैसा थानायखाय गोबां मुलाम्फा फा जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे दैमा दैसायाव थानायखाय जोंहा आबाद मावनायाव जोबोद मुलाम्फा जायो आरो बेनिफ्राय दै लांनो हायो गोबां आबादानो जि-जिफोर आबादखौ जों मावनानै जायो बे आबादफोराव दै नांखागौ जायो आरो खायफाबा समाव जों बिदिनो अखा मोनस्लाबा अब्ला दैमाफोराव दै थायो बे दैफोरखौबो बाहायनानै जों आबादफोराव आबाद फोथारफोराव माने गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो बेनिफ्रायथ' आगोलनि जुगाव जोङो बेबायदि जेनेबा मा‌ होनगोन बेबायदि दंखल आरिया जतखौ मोन आरोना गामिफोराव। दंखल। बेबायदि दैनि टेपफोरा जोबोद खममोन आरो आगो
औ।
सुबुंफोरा बिदिनो दैमा दैसा यावसो दुगैहैयोमोन आरोना।
औ।
बिदिमोन आरो बिथांमोना आरो दै लोंनाय मानायफोरखौबो दैमानि दै लोङोमोन होननानै आं खोनानो मोनबोदों आरो। दाथ' बे फोरबायदि दैमा दैसाफ्राबो जोब बोद खम जेनेबा खमथ' खम माने मा बुंगोन बेखौ एसे मैला जालांबाय आरो। जोंफोरनो मोजाङै लाखिनो हादिया सुबुं माहारियानो। जाहोना बेनो आरो दैमा दैसाया एसे गाज्रि जालांनो हमबाय बेफोरनि दैफोरा मैला जालांनो हमबाय बेखौ नुनो मोनो आ रो ओरैनो दैमा दैसाया जोंखौ गोबां। आगोलनिफायनो जिउ खुंनायाव हेफाजाब होबोदों जोंनि लोंनाय दैनि फाय जोंनि दुगैनाय सि गासिबो दैमा फोरावनो जों बेफोरबायदि बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो गोबां फुजा फाथालबो जोंबो ओ सोमोन्दो दंबावो दंबोयो आरो दैमा दैसाया जोंफोरा।
औ
आगोल उन्दै उन्दैफोराव गोबां बेफोरबायदि जोंफोरा गोसोखांथि दं। दैमा दैसा खौलाना दु दुैगैयोमोन बवहाय, गेलेयोमोन। ना आरि बोननाय बेफोरबायदि उन्दै समनि खोथा आरो। ओमफाय आं नोंथांखौनो सोंनोसै दाथ' बेफोरबायदि दैमा दैसा गुबुंले जाबाय आरोना ओमफाय मानो गुबुंले जा खो बेनि सोमोन्दै बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नों थाइसे?
औ हागोन औ दानि दानि जुगा गोनोखोनि मुगा नोङा होनबा? आजिखालि गोनोखोआ दावगाबाय सोलोंथाइया दावगाबाय मानसिनि साननाय हनाया दावगाबाय जों ओ बांनाया ओ बांनायनिफ्राय बांबोबाय बेबायदिनो जोंनि जा दैमा जाय ओ जाय बिगोमा बैसोर गावसिनि दैमाफोरखौ बेबायदिनो बुरथेला बुरखावला बुरखावलि बेबायदिनो मोजां गोग्गो ओ दैफोरखौ बुरनानै बा एसे गाज्रि महर खालामनाय खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओ सुबुंफोराबो बेबायदिनो ओ खिसोम हासुसोम बायदि बेफोरबायदि खालामबोदों ओ बेबायदिनो आरो अबेबा दैमाफोरखौ थेनानै ओ ओ थेनायजों बेफोर ओ लांनाय जा मैब्रुं बिथुं बेफोरबो ओ बोहैलांनो हालिया बेयाव लामा होथैनाय बायदि जों बैफोर जाहोननि थाखायनो बोदों आरो जोंनि सुबुं माहारियानो ओ दैखौ ओ गुबुंले खालामबोदों। बेखौ आं सानो। ओ
नंगौ।
आरो जों बुंनो थांङोबा दैया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां थार जोंनि मोनसे जिनिस नंङा होनबा? जोंनो दैखौ नांथारगौ। नांगौ बेनिखायनो जोंनो ओ दैखौ गोग्गो गोथारै लाखिनाया जोंनि दायथ' आरो जोंङो ओ गावनि जा गांनाय बे खौ सुखुंनायनि अनगायैबो जों दैखौ गोबां खामानियाव बाहायो। जेरै न'लुनाय ओ बेबायदिनो गोबां खामानिफ्राव आबाद फोथाराव बेबायदिनो गोबां दैफोरखौ बाहायो जोंङो। ओ दैमा दैसानि दै फोरखौ जों बाहायो। आरो दैमा दैसायाव जोंङो ना गुरनानै सेन सानानै बा जे सारनानै बायदि जोंङो जाबोगासिनो दं। आरो बेफोरजोंनो जों जोंनि जा जिउनि दैलि जिउनि बा सान फ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों माबा मोनसे नंङा माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बुंनो थांङोबा जोंनि थाखाय दैयानो जोबोद गोनां‌ उम नोंथांङा आरो दैमा दै सानि बागै माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा?
बेनो जोंनि दैमा दैसाया गोमालांनो हमदों आरो ना गाज्रि जालांनो हमदों बे मानसिफोरनिनो जाहोन बेनि जानायनि मानो होनब्ला गोबां दैमाफोरखौनो ओ मानसि मानसिफोरा इन्डास्ट्रि फोरनि थाखाय आर ना गासै मैला बेसादफोरखौ गारो दैया गाज्रि आरो लोगोसे बेयाव थानाय जिब जुनार माने बेयाव थानाय जा नाफोर दंङ खांख्राइफोर दं बेफोर माने बिसोरनि थांना थानाया माने गोबांङानो थैनाय बा बेफोरबायदि खहा जायो आरो बिसोर राबो आरोथ बेफोरबायदि बोहैनाय दैमाखौ थेसनाय आरो ना थेसनाय बेखौ दैमाखौ बुथारनाय गावबागाव बिदि फुख खालायनानै लानाय बे बेफोरनि जाहोनावनो खायफा नङा गोबां दैमाफोरानो जोंफोरा सेर सेरनि दैमाफोरा माने महरा गोमालांनो हमबाय आ बेखौ जों नुनो मोनबाय नाथाय बेफोरबायदि खामनो नाङामोन आरो बिसोरनि महरखौ दोननांगौमोन होनना सानो अब्लाथ' दैमानि सायाव जों सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नो नांसिगोन बायदि आं सानबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै
नोंथां नोंथाङा जे फोरमायलायबाय आं बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंनि सावरायनाय लागाखौ आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों
गोजोन्थों